औ खोनादों
औ औ जोंनि दिनैनि रायलायनांगौ टपिका औवा दंफांजों मा मा बाहायनो हायो औवा दंफांनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ औ रायज्लायजागोन नोंथां
अब्ला आं आं फोरमायलांग्रोसै नामा नोंथां
दे फोरमायदो
औ औवाया माने जाथोसे बिफां जायखौ जोङो न'आवबो माने गायनानै लानो हायो आरो जायगा जायगा बेखौहाय माने बागा गान बानायो आरोना आरो बेजों लोगोसे खायफा खायफा न'आवबो थायो औवाया माने औवाजों जों गोबां खामानि मावनो हायो जेरै औवाखौ जोङो जानायावबो बाहायनो हायो सिगाङाव आं जानायखौनो होनग्रोसै जेराव बे औवा औवाया जेब्ला खिलिगोरनायावहाय गोरलै ओंखारगोरोना बेखौहाय जों मेवाइ होनो जायखौ जों बर'आवहाय बिगुरनि सायाव बिगुर बिगुरनि सायाव बिगुर बेफोरबायदि होननाय मोनसे मुक्ति दंमोनना बे ओमफ्राय बेयाव मा बुस्थु बेफोरबायदि खो- था दं बेखौ मेवाय जेनेबा बेखौहाय माने गस्ला गानग्रा होनना बुङो आरो ना जायखौहाय जोङो ओंख्रि जानायाव बाहायो जेरै अनला ओंख्रिफ्राव बेफोरखौ इउस खालामो आ- रो ना जोङो जानाय जायो बेबायदिनो औवा औवा दंफांखौ गोबां खामानियाव बाहायो जेरै गामि ओनसोलखौ आं एसे फोरमायना होनोसै जेरावहाय जेनेबा न' बानायनायावबो बाहायनाय जायो आरो नै जेनेबा जेखाइ खबाय बेफोरखौबो औवाजोंनो हेबना नै लानाय जायो आरो बारि दुमनाय आरो बाथौ धोरोमफोरनिया आरो औवाजोंनो माने बाथौखौ दुमनाय जायो आरो नोंथां आरो बेरा बेराबो जेनेबा बेराखौथ' बयबो बानायना लायो दा जेनेबा सोरबा सोरबा बांसिनानो वालफोरजों बानायो बाट अब्लाबो गामि बा माखासे गामियाव औवा जों बाहायनाय जों नुनो मोनो। ओ आबाद मावनायखौबो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा मैगं गंखौ थिखोनो थाखायबो जानला बायदिसिना बानायनो थाखाय औवा दंफांखौनो बाहायनाय जायो जे खौहाय माने जोंनि जायगायाव माने औवाखौ माने एभेलेबेल मोनो नालाय बेनि थाखायनो बेयाव बिदि बानायनाय जायो। आरो दानि जुगाव बिल्डिं बानायनायावबो बिल्डिङावबो औवाखौनो बाहाय- नाय जायो जेरावहाय दालाय होनानै थिखोननानै दोननाय मानायावहाय बे औवाखौनो रुजुन जेनेबा थिखोनानै थगथा बायदि बानायनानै होनाय जायो आरो ना जेरावहाय बिल्डिं बानायनायावबो हेफाजाब होयो। बेनि अनगायैबो गोबां दं जेरै जेनेबा औवाखौहाय लेखा बानायनाय माबा बानायनाय बेफोरावबो बानायनाय जायो आरो । जोंनि बर'नि सिफुं जायखौ जोङो झि आइ ठेक मोनदों । बयजोंबो मिथि जा- दों माने सिफुंखौबो बे औवाजोंनो बानायनाय जायो आरोना । आरो जेखाइ खबाइयाबो मोनसे बर'नि जि आइ टेक नांनाय मुवा बेसाद दा बे जेखाइ खबाइखौबो औवाजों बानायनाय जायो जेरै औवा बिगुरखौहाय सोननानै औवा गोराखौहाय बानायनाय जायो। माने गनसा बायदि खालामनानै हेबलांनाय जायो आरो ना गोरलै गोरलै गोबा गोबा खालामनानै हेबनाय जायो। । खबाइखौबो बिदिनो गोलाव माने औवाखौनो गोलाव जिरनानै गोरलै गोरलै गोरलै खालामनानै गल माने हेबलांनानै बानायनाय जायो आरोना । आरो बेजों लोगोसे सेन सेन साग्रा बेखौबो माने बिजोंनो बानायनाय जायो जेरावहाय गनसा गोरलै गोरलै गोरलै हेबनानै दुरुंजों खावखा खानानै बानायनाय जायो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा।
औ औ बुंलांनाया थारैनो नं गौ जेरै नोंथाङा बुंलां बाय माने जों औवाजों जेखाइ-ख'बाय सेन बेफोरखौ बानायो औ बे नंगौ औवाजोंनो जों बेफोरखौ बानायो आरो दाला-सानद्रि बेफोरखौबो जों औवाजोंनो बानायो आरो बेफोरो माने
जोंनि गोदो-गोदायनिफ्रायनो बाहायजाबोनाय मोनसे बेसाद आरोना । बे दाला, सान्द्रै, खादा
औ
खबाइ जेखाइ एफोरो आरो ।
औ
ओमफ्रायो जों दासो बेफोरखौ इसे बाहायनायखौ गोमालांनायखौ नुनो मोनदों आरो ना । नाथाय दाबो थेवबो बाहायो बांसिनानो बाहायो नाथाय एसे खम पारसेनावहाय माने गोमालांनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जों औवा जों न'बो लुयोमोन होननानै औ नंगौ दाबो खाय फा खायफा लुयो नाथाय जोबोद कम जालांबाय आरो माने दानि मानसिफोरा बांसिन पाक्कानि न' लुय नालाय कनक्रिटनि आरो औवानि न' लुयोमोन आरो आरो औवानिनो जों दर जाबो नुनो बानायनो हायोमोन आरो खिरखिबो बानायोमोन आरो । आरो जोङो नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बायदि जोङो ओइ जे औवा मेवाइ बेखौ जायो औ बेथ' जोबोद गो थाव जायो जों बेखौ अनलाबो जायो आरो आस बो बानायना दोनो आरो दाउफोरजोंबो जायो आरो दालिफोरजोंबो जानो हायो आरो मैगं आरो जों औवाखौ बन बायदि बाहायो आरो
औ नोंथां औ
औवायाथ' जोंनि बे हिदानाय इसानसालियावबो नांगौ जायो जेरै जों खनसा कनसि बानायनाय बेफोराव जोबोद नांगौ जायो आरोना औवाखौ आरो जोङो माने आं बां फास्टआवनो दायो आङो औवा बंफांनि बारै बुंनो सानदों आरो औवाखौथ' माने बे हाग्रानि फेमिलियावसो थायोना औवायाथ' जायखौ जों मिथि बे माने बयनिख्रुइ गोजौसिन हाग्रा होननानै आरोना औवायानो बयनिख्रुइ गोजौसिन हाग्रा होननानै जों मिथियो आरो जों औवाया माने गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो जेरै औवा थाइ आरो फुरखा औ वा गुबुन गुबुन आरो
जोंनाव बुरखा होनो लों नोंथां
अ बुरखा होनो आरोना नोंथां बिदिनो जायगा नाय जायगा एसे बेले बेलग जायो आरो
औ औ माने गाव गाबागाव जायगा लानानै जाय गा आलादा आलादा जायो
औ औ नंगौ बे नंगौ आरो जों औवायाव माने माबा ओंख्रि संनायफोरखौ नुबोदों आरो गुबुन गुबुन कालसाराव बिदिनो आरो जेरै जों फिथा सुमा होनोना फिथा सुमा बेखौ माइब्रा ओंखामखौ जे जोङो औवायावनो सङो
औ औ
बेफोरखौ माने औवाखौ जों संनायावबो बाहायजायो
औ औ
जेरै नों बुंलांबाय औवाखौ जों लेखा बानायनायाव बाहायो औ बे नंगौ माने बे जोबोद फुराना टेकनिक आरो ना बे औवानिफ्राय लेखा बानायनाया माने आरो आं सानो बे माने मोनसे जोबोद माने मोजां आरो गोहोम गोनां इनभेनसन होननानै सानो आरोना बे पेपारखौ बानायनाया मानो होनला पेपार गैयाब्ला जोङो सिगाङावथ' जों नुनो मोनोमोन बिसोरो माने वालफोराव बेफोरावसो लिरोमोन नङा होमबा जेरा जेब्ला पेपार फोर औ बिलाइ गिदिर गिदिर बा वाल बा बिदिनो जिफोराव बिदियाव सो लिरोमोन नङा होमबा ना सिगाङाव मानो होनबा पेपार गैयामोन बै समाव ओंखायनो पेपारा जोबोद माने हेफाजाब होदों आरोना नंगौ मानसि माहारिखौ जोंनि जिउखौ इजि बानायनायावहाय
औ
आरो नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायबावगोन नामा अ आरो आं मोनसे बुंबावनो सानदों
औ नोंथां औ बुं
जोङो बे औवानि गेजेरजों जों गिसिंबो बानायनो हायो आरो सिगाङावथ' जों नुनो मोनोमोन जोंनि जायगाफोराव माने बिदिनो ओ मोब्लिबफोरनि बारा डेभलप जाथ'वाखैमोन मोब्लिबफोर गैथ'आमोन गामि सिं सिं फोरावहाय आरो बिदिनो फेनफोरावबो उनावसो हायदों एसि फेन फोरा ना बेनि सिगाङावथ' जेब्ला गरम जायो अ अब्ला जोङो ओ मा होनगोन बि औवानिनो गिसिब बानायनानै जोङो गावखौ एसे बार होनानै थानदा राखिमोन आरो।
औ औ नों
औ आरो औवानिनो बिदि मा होनगोन थफिबो बानायोमोन
औ नोंथां औ।
दा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला औवा जोंनो माखासे बांसिन बुस्थुआनो मानि ओ जोंनि जायगायावहाय माने बाहाय जानाय मुवा जेरावहाय मा ने गासिबो खामानियावनो औवाया सोलियो नोंथां बुंनाय बायदिनो गिसिब गिसिबा नोंगौ औवाजों बा नायो बुंनो थाङोब्ला गिसिबा मा मोनसे हाबायावबो बाहायो बे गिसिबखौ माने जेब्ला हाबा जायोना अब्ला बे समाव बैराथिफोरा गिसिब लानानै संग्राय सानद्रियावहाय जेवारि बा थि सावनानै गिसिबजों बरायो माने बेयो माने हाबायावबो बाहायजानाय गिसिबा जायखौ जों औवाजों बानायो। जायखौ जों औवाजों बानायनाय गिसिबखौल' हाबायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङा थिगखौनो बुंदों आं बावलांबायसोमोन। बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला आरो औवाजों जों गोबां खामानिखौनो जाफुंनायखौ नु नुनो मोनो आरोना खायफा खायफा दा सोलाय बोबाय अब्लाबो माने बाहायबाय बाहायबोगासिनो दं मानि बे माखासे जोंनि सिफुं बेफोरखौथ' जों औवाजों नङाबा मा जों बानायनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला औवायानो बियो सोलिलांबाय था थाखागोन बाहायनाया खम जादोंब्लाबो मानि गुना बांदों आरोना। माने गोदो समावहाय सिफुंफोरखौ जेनेबा जेखाइ खबाइ बेफोरखौ जि आइ थेग ना ङाखैमोन दा मानि बाहायनाया जेसेबांनाखि जेनेबा खम जाबोदों अब्लाबो जोंनि औवानि गुना बांबोदो दों जायखौ जों औवाजों नङाबा बानायनो हाया जेखाय खबाइयाबो गुनानि ओंखार बाय अब्लाबो माने बे गुनानि ओंखारनायखौ जों माने मा मा खायसे मानसिफोरा बेखौहाय जि आइ थेग नाङाखै होन्नानै जों सानो मानो होनबा जेखाय खबाइजों औवाजों बानायनाय मुवायासो माने जिआइ थेग नांदों आरो ना बयजोंबो मिथिजादों बेबायदि आरो बेजों लोगोसे बुंनो थाबावो गोबां गोबां औवाया आलादा आलादा हरदों जेरै औवा गुबै औवा बुरखा नोंथाङाबो बुंदों ओमफाय औवा गोरलै गोरलै बेखौहाय औवा थेरे होनो जोंनि जायगायाव। ओमफाय जोंनि जायगायाव एसे आरोना जेरावहाय बियो फेंखा एरनायावहाय एसे पब्लेम जायो। बांद्राय फेंखा एरा। खम आमफ्राय बेखौ मा मानि खायफा खायफा जायगायावहाय माबा बानायो सि सियार टेबोलबो बानायो माने गुन अरैनि थाखाय बेखौ दैयाव सोमगोरो आरो ना नोंथां। दैयाव सोमनानै लागोदो बिनिफ्राय एसे सानै सानथामनि उनावहाय सोमखांनानै बेवहाय गुन अरैनि थाखाय बोखांनानै उनावहाय गथा गथा आरामसे सियार बानायोना बेयो गोगोम दामबावसो नोंथां बुंनो थाङोबा बेफार फाला लांगियावबो औवाया जोंनि थाखाय बिराद हेफाजाब थांनानै थानाय माने मावनानै बेखौहाय माने इउस खालामनो रोङोबा ना जोङो बिराद जाथार औवायावहाय औवाया माने गोबां रोखोमनि बानायना दं नाथाय जों बानायनानै बुस्थुखौ जुस खालामनो रोङा बानायनो रोङा दा बेफार फालांगियावबो औवाया मोनसे जोंनि थाखाय मुलाम्फा दं जायखौ जों जरायावहाय हेफाजाब मोननो जों थांना थानाय जिउआवहाय। बेबादिनो नोंथाङा माबा बुंबावगोन नामा?
औ माने आरो जों दाथ' नुबावदों औवानिनो बथलबो ओंखारबोदों जाया माने एसे सासटेनेबोलबो आरो औ जोंनि बे बुहुमनि पलुसनफोरखौ एसे खा खमायहायाव हेफाजाब खालामो आरो औ खम खालामो आरो बिदिनो जों औवानि बिलाइ बेजों जों हासारबो बानायनो हायो। औवाआथ जोबोद बिलाइ थायो आरो बे सिरिबाय हायै नङा हबा बारफोरजों बेखौ जोङो माने जयै बुथुमनानै मोनसे हाखराव दोनबोला बे हासार गालां ङो आरो बे औवा बिलाइया सेवनानै हाय मोनसे आर्गेनिक हा सार बिखायनो माने औवा बे मोनसे बंफाङानो जोबोद गुन थायो आरो जों औवाजों सिगाङाव उन्दैफोराव सोन्थाव बानानैबो गेलेयोमोन नङा होमबा
औ औ नंगौ
बे औवाया जोबोद मोजां आरो औ दे होमबा नों थां दोनथ'नोसै नामा दिनै रायलायनायखौ दे गोजोनबाय नोंथां
औ